हेल' आब'
औ आं जिरायनानै दङ
अ आतसा आं हेलिकप्टारसो सालायनो नागिरदों गैया सोलोंनायमोन जायासै हा ग-गरम थार आरो बिराद गरमथार
गरमजों थानो हायि फोथारावहाय बिफां सिङाव जिरायनानै दं
उम उम उम आदसा गरम मोनथारदों नामा
उम बिराद गरमथार दिनै
ए आं जोंनिथिं माबासो अखा दोमैलोलो बारा गरम नङा आरो सान्दुं दुंआखै दा उम नङाबाथ' गामाखालि थानोनो हाया नोंनिया बार गाबदों
बारावनो दङबा
बार गाबला जेबो खोनाया
ओंखाम जाखांबाय
ब्रयलारजों जाबाय ब्रयलारजों मालाय संनाय ब्रयलारजों गावसंनाय नङा गोथावनोमोन माने बासिनोबो हाया ओंफ्राय बांद्राय जेनेबा गोथावद्रायबो नङा आरो माहाय माहाय नांखौमोन। ब्रयलार दा आलुदोंमोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थाइबेंसो मासे जिखि ज हानाय मोनल आंबो बारा फा था मोनासै ओफ्राय सामबफ्राम हानाय दंमोन। ओ बेनोलसमोन नोंसोरला मामोन?
ओ जोंहा मामोनथाय आं अ र गोसोखांनो अ माबा लाव लाव बिजौदों दालिदों ओमफ्राय लाथादों मै खारोमोन
हु नोंलायनो नोङो लाव बिजौ मोनजायाबा मानोथो जायो जानो नाङा।
आं मोजांमोनो।
मोजां मोजां मोनोबाबो जानाङा मोजांखौलाय गासिखौबो मोनखायो दा।
रुनानै जानाय
ए मोजाङानो होमबालाय
ओम रुनानै जानो मोजां मोन ना मैगंफोरखौ। जायो ना जाया?
रुनाय जायो दाख्लि जा दाख्लि जादों। रुनाय जाबालाय माने फ्रेस मोनलायलै थावनि जायालासिनो रुनाय जाबोला
ओम
देहानि थाखाय मोजां।
देहानि थाखाय मोजां दा ओम थाटाउन जाबाय थानाया मोजां नङालै। थावनि जाबाय थाबोला एकदम माने थावनि जाबाय थाबोला मालायनि आ बटाराव जानाय होन मोनो खिन्थु रुनाय जाबोलाम गावखौनो गाव बर' मोनखायोब्रा।
ओम
बोलोग्रा मोन खायो।
नों अमा जानो मोजां मोन ना मोनालै
एखदम नों मालाबा संना जाहोलाय
औ आं नों अमाखौ माजों मोजां मोनो?
आं माने बेलेंखौबा आंहा बेबायदि अपसन दङ खिन्थु अमाखौबा अपसन गैया। रुनायबाबो जायो मैथादोंबाबो जायो ओरैनो एवनायबाबो जायो आलुजोंबाबो जायो जिखुन जाया गोथावखौनो मोनखायो आरो अमाखौ।
जिखुनु संबाबो अमाया गोथावखा।
अमाया गोथावखोमोन ओम आंनो थाखाय आं बे बासिनाय बिदि गैया आरो मोननायल' जानांगौ बेल'सो आरो
ओम
मोननाय नङाबा बारा गोथाव मोना मा गोथाव मोना माने जानोबो बोरैबाब मोनो ना। माने साफा जानांगौ हाइजेनिक जानांगौ होमबानो गोथाव मोनो। बै महाबा खायसे खायसे बै अमा गोदोग्राफोरनिया
खोमोनखौ बारा सोयि जायोना अमा खोमोनखौ नैबेफोरखौबा जेनेबा नायनानैनो जानो हायो। हियि बिदि मोनखायो आरो मुगायानोबा खिन्थु हाइजेनिक साफा
जिगाबो सावनाया गोथावसिन जायो।
संनायखौ मोनजानांगौबाथ' आरो उम नोंलाय माबादि मोजां नोंलाय माबादिखौ गोथाव मोनो।
अमाखौ।
ओ ड्राय फ्रायखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आं मेवाजों रुनायखौ मोजां मोनो। आरो स्फेसिलि नार जि अमा थालिर फस्ला आलु बेखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय आरो माना मुनिफोर दङ। मोजां मोनो आरो थास' फिथं आरो दायोथ' थास'नि बोथोर ना थास'दों मा थास' बिबारजोंबो मोजां मोनो।
ए थास'निबो बोथोर जाबायानो।
उम थास' बिबार मोननोसै दा
ए। बेसेबां लायोथाय थास'।
थासोआवनो दसथा बिबारावनो बिस थाखा नङाबा पनसास थाखा आरो। बेबायदि दाम ओमफ्राय आङो दासान्दि बायनानै जाया होननानैसो। जाथ'वाखै बिनिफ्राय जेब्रा मैलाय मायसा ओंखारदों औ। मेला मेसा ओंखारबा बायनानै जागोन माबा खानानै जागोन होननानै थादों आरो।
जो जोंहाथ' सिगाङाव फैसा गैयामोन नालाय। उन्दैआहा नोङो बिमा बिफानिफ्रायबो मोना माबो मोना मा खालामोमोन जोंङो मिथिबाय सानसेखालि जोङो थास' बिबार खानो थांबाय। जों दसजोन ना आदजोनमोन। जों थांनानै फुटबल बायनो थाखाय बेखौ फान हैबायब्रा ओफ्राय खानानै जोङो फानबाय। फाननानै फुटबल बायबाय जोङो।
थास' बिबार खानानैनो।
थास' औ थास' बिबार फाननानै।
अह।
ओम ओं नों माबा जों। एह जों गोगो आं बेबायदि खोननै। खाहैदों आरो जों खोननै खानानै मोनदों बे जों बै थमाव उन्दै उन्दैमोन नालाय। नालाय जोङो क्लास फाइभ ना सिक्समोन ओंखाय बे टाइमाव जों खानानै फान बायबाय जोङो बायनायाबो जोङो फैसायाबो गैयामोन। बल गिदिर बायनो जोङो तिन नम्बर बल बल फिसा साखौनो बायना गेले बाय थाबाय ओमफ्राय ओफ्राय सासे गोदोर मानसि हायनानै जोदावबाय जि जिस्राबाय ओमफाय ओम।
जों आमबो खासोयोमोनलै सिगाङावहा औ।
उम उम।
थास' माबा थास' बिबारफोरा जि नागिरोमोन मालाबा स्कुलाव थांनायनि सिगां। ओ स्कुलनिफ्राय हायनानै हा बिदिनो बारि बारि नागिरोमोन आंहा गामियाव सासे लोगो दंमोन आरो बेदों आं नागिरोमोन बे थास' बिबार नागिरनानै जोङो फानोमोन ओमफ्राय। थास' बिबारल' नङा जिखुनु मैगंफोरखौनो ओ जेनेबा बुथुवाफो बोथोराव बुथुवाफोर ओंखारो माना मुनि बोथोराव माना मुनि ओंखारो बेबायदि खानानै जि फानोमोन जोङो ओमफ्राय फैसा मोनोमोन नालाय मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय दायो थ' गथ'फ्रा बेबायदि खालामनायखौ नुला माथो ने? खालामला दायो मानसिफोरा। ओ बेफोरबायदिनि इन्जयमेन्टखौ लानो रोंला दानि
ओम दा दानिया माने दानि गथ' गथ'फ्रा जे माने जेबो फैसानि जेबो प्रेसार गैला जेनेबा आ आंनो बेखौ बायनो नांथारगौ आंनो बे खामायथारनांगौ आं बिदि मावथारनांगौ होननानै जेबो गैला आरो। मानोना नों मोनखायोबा बिमा बिफानिफ्राय बिबानो आरो जोंनि टाइमावथ' बिदि नङामोन जोंनि टाइमाव लिमिटेड। माखोबा नांगौबा गस्लाबालाय गस्लानि थाखाय बेबो मासाव खनसे बा मास साथामाव खनसे बा बोसोराव खनसे बेफोरबायदि बेखौ मोनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आ नोंनो एक्सट्रा नांगौबाथ' नों मा खालामनो नोंथ' बेखौ मोनला नालाय बिदि जाहैबाय आरो उम
आसल'थे बिमा बिफायानो बादुला बादुलिसो खालामजोब्बायना। गावनि नांगौखौ गथ'फ्रा गावनो मिथिनायसो जानांगौ मोन दायोथ' बा फेसिलिटियानो फेसिलिटिसा गथ'फोरा ओमफ्राय आरो जेसबां फेसिलिटि मोनदों एसांनो। हामासो जालांनाय नुदो आं।
बेबायदिबो नङा माने जोंनि ट्राइबेलफोरखो मानो थाखाय एस टि कथा होयो मिथिना मिथि
औ
मानि थाखाय दे।
जोंनि ट्राइबेलखो मानो थाखाय एस टि खथा होयो होमबोला जोंनिया मा माने बेबायदिनो उन्दैफोरावहा नोङो दानियासो ओरैनो मावा दाङा मोनजायो गोदोथ' नोङो मोनसेबाबो मावनाङोना।
अ'।
न'आवहा मा न'आवहा मानि थाखाय सावरायो न'आवहा खामानि मावनायनिल'सो सावरायगोन नोंहा न'आवथ' बिदि फरायनायनि माबा मोनसे गिदिर बिजनेसनि माबा मोनसे साक्सेस ज हाजिरा मावनाय फैसा दिनै माहा मोनगोन गाबोन माहा मोनगोन बेखौ रायलायबाय थाब्ला गथ'फोरा साननो हागोन ना गाहायै गाहाय जालांगोन जालांगोन बै जेनेरेलफोरनिफ्राय जुदि न'खरावहानो गिदोर गोलाव खाबा न'खरावनो फरायनाय दोनखायोबा होमबानिया बिसोरहा मा जागोन साननायानो बै गोदोरखो सानखागोन बिनि थाखायनो बिसोरो गोरलैयैनो हाहैयो आरो जेनेबा नोङो बेबो माबानि खुरां रायलायखाबाय थाबाय न'खरावहा जेनेबा साख्रियावहा मा मावो माहा फाइल बारहैयो माबायदि खालामो अफिसफोराव थांबोला बेहा गोरलै जागोन आरो खिन्थु बे हाजिरा मावग्रा बेयाव थाङोबोला बिमा बिफा नि फिसाजलाफोरा बेवहा थांबोला बेथ' आरो बुजिलाना बिदि जाहैयो आरो
खामानिनाया गथ'फोरखौहा
उ उ
राय गथ' न'आव न'फोराव जेरैबायदि रायलायो जेरैबायदि सोलियो बेबायदिसो गथ' गथ'फोराबो जाहैनो हायो आरो
हायो दा जोंनि बर'फोराबो बिदिना दा डेभेलप जाबाय दा जोंनि बायदि नंला गोदोनि बायदि नंला दायो दा बेवाय ओंखायनो गथ'फोरनि दानि गथ'फोरावहा बारा मेट्रिक फेल खोनाला गोदोथ' मेट्रिक फेलासो हाय बारामोन हायार सेकेडारि फेल होनबोला बारामोन बिसोरहासो लोब लोबमोन जमा जमा हाय हाय जोंनिया माबा हायार सेकेण्डारि फेल जानादो जानाय जमा लोगो जानोसै होनोमबोला बिसोरहासो बारा जायोमोन
औ फास जानायासो
बुङानो ओम फेल जानायाबो मोनसे इन्टारेस्ट बेबायदिसोमोन आरो रंजानायसोमोन दानियाथ' आरो माहा ना मा सानो नोंलाय
नंगौ बिदिनो नों बुंनाय
ओम आंबो सानोमोन गोदो है माबा जाबानो जाबाय हायार सेकेण्डारि पास जाबानो जाबाय आं फरायला होननानै खिन्थु फरायला होननानै सानबाय थायोमोन आरो ओम मेट्रिक पास जाबाथाय फरायला खुम्फु लानोसै मानोसै सानबावोमोन आं सिगांहा
बैमोना
हा
दायो गोजौ लेभेलाव मोनहैना माबायदि मोनो नोङो
दा मोजां मोनो सिगां आङो माने ओम दि बिमा बिफाखौ साबायखर होनांसिगोन बिसोरबो जेनेबा थाखा फैसा गैयाबाबो बिसोरबो जेनेबा फरायहोथाबबाय थाबाय ओम बेखोनो बानानै थानायबालथ' आरो मोनजानायानो नङामोन
बेबायदि बिमा बिफा मोननोबो खाफाल नांगोन ना
औ दुब्लियाव हाजिरा मावनांसोमोन दिनै
ओम
गथ'फोरखौबो दा जेरै फरायहोबाय थादों बेबायदि फरायहोनाय नंला हान हानाय नंला
दिन्थ'नसै दा न' ओम ओम
दे होमबालाय
ओम
रायलायबावगौमोन आं